हेल' औ हेल' नोंथां औ खोनादों बुंलाय
औ माबोरै दं
माबोरै दं माने नोंथाङा जोंनिया मोनसे टपिक बुंनायबा मोजां जागौमोन नामा नोंथां
हा
टपिक मोनसे बुंनायबा मोज
ओ टपिकआ बिदिनो माबाखौ सावरायनोसै बा जेनेबा गोदो गोदाय माबोरै सोलियोमोन जोंनि हारिया ओमफ्राय दा माबायदि चेन्स जालांखो बेनि बागै सावरायनो नामा
औ औ जायो नोंथां औ जेनेब्ला औ आंनो बुंग्रोनिसै बेबायदिनो ओ जेनेबा जोंना आगोलो ओ बर' सुबुंफोरा बिदिनो जोंना दाउ अमा फिसिनानै एबा जोंनास ओ जौ सावनानै एबा सेरेप सावनानै बेजोंनो जोंना न'फोरखौ सोलायबोदों सोलायबोदों आरो ना सोलिबोदों बेबायदिनो ओ जोंनिया ओ बर' सुबुंफोरा माइ आबाद मावनानै एबा गुबुन गुबुन आबाद मावना नै गावबा गावनि न'खरखौ ओ बेबायदिनो ओ जेनेबा
ओ सोलिबोगासिनो बेबायदिनो दा बायदियाव जोङो नुनो मोनोखि ओ जोंङिया आगोलनि बायदि बिदि दाउ अमा फिसिनानै एबा जौ से रेब खावनानै जोङो नस सोलिनायखौ बारा नुनो मोनलिया आथिखालाव दानिया गोबां ओ फरायसालिफोराव थां नानेै एबा फरायसालियाव थांनानै ओ फरायनानै साख्रि मावनाय एबा साख्रि लानायखौ जों नुनो मोनो बेबाय दिनो गोबां गोबां लामा दंबयो बेबायदिनो जोंनिया बिजनेस लाइनावबो थाङो आरो बेबायदिनो जोंनिया गोबां ओ गाव हिसाबै गाव जा इस्सा बेखौ जा गावबा गाव जोंनिया नायागिरना लायो एबा मावो आरो ना बेबायदिनो जोंनिया सोलिबोगासिनो बा होमबा नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा नोंथाङा ओ गोदो गोदायनि एबा दानि आथिखालाव माबायदिहाय सोलायनाय दं बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओम - ओम ओरैनोथ' ओरैनो थ' जों सिगां समनि रायजो जाबोनाय होनोबा जेनेबा गामि ओनसोलावहाय थानानै बांसिन रायजो जानायखौ जों नुयोमोन।
औ
उम बेबायदिनो जोङो दाहोना रुवाथि लावखार बेबायदि लानानैबो जे माखासे धोनि नखरफोरा माने नखरफोरखौ सालायोमोन आरोखि। थिग बेबायदिनो जोङो बिदिनो फुं समावहाय दाउला गिसिरनाय समावनो जोङो जोंनिया माने आबाद गाहाय हारि होमबाबो बांद्राय बुंनाय जाया नालाय दा जों आबाद खौनो बांसिन जोंनि नखरनि जे रांखान्थि बेनि मोनसे मा मा होनो बिदिखौहाय गुबै राहा लामा होननानै जों
औ
लायोमोन आरोखि दा बेबायदिनो जोंनिया मावनाय दांनाय बेफोरो बांसिनमोन थिग बेबायदिनो जोङो उम सिगां समफोरावहाय मा खालामोमोन जेनेबा फुं समफ्रावनो दाउला गेसेेरबानो जेनेबा मा होनो हालोवनो ओंखारलाङोमोन दाहोनाफोरा बा दाहोना नङाबाबो जो जेनेबा नखरनि जानाखि खामानि मावग्राफोरा बेबायदिनो हिनजावफोराबो माखासे मोमोन दावला गेसेरब्लानो मा माय सौवो सौनानै ननि जानांगौ आदारफोरखौ बुथुमोमोन। बेबायदिनो आरोखि जों सिगां समावहाय जोंनि नांगौ। खिनि गासै बुस्थुखौनो माने जोंनो सोरजिनानै बा बुथुमनानै लायोमोन आरोखि ना। जेरै ओरै गाननाय जोमनायखौ। गा गाननाय जोमनायखौबो जों हिनजावफोरानो हौवानि बाबो हिनजावनोबाबो जों गावनो गाव दानानै बेबायदिनो आरजिनानै जों गानोमोन। मालायनि सायाव जों बांसिन सोनारामोन आरोखि।
औ
जानाय लोंनायावबो बेबायदिनो जों जोंनि नांगौखिनिखौहाय जेनेबा मैगं थाइगं बेफोरखौ जों जोंनो जोंनि बारियाव खौहाय मावनानै आरिनानै जों जोंनो बुथुमनानै लायोमोन। आं सानो माने गोदोनि समावहाय जेरैबायदि जों जोंनो बुथुमनानै लादों। बा जाबोदों ओ। गानबोदों लोंबोदों जाबोदों थिग नाथाय मा आथिखालनि समाव बेफोरखौ बांद्राय नुनो मोनला आरोखि। आरो मोनसे बाथ्राखौबो जों रायखाङोबा मोजां माने बुंनाय दं आरोखि सोरबा सोरबा बुंलायथियो जेनेबा गोदोनि मानसिफोरा गोबाव जोरोमोन हो दानि मानसिफोरा माने बांद्राय गोबाव जोरला माने बेफोरो गोदोनिजों दानिजों मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बिराद सोलायबोनायनि थाखाय जादों होननानैबो सानजायो आरोखि ना ह्म जेनेबा जोङो जानायहाय जानायावहाय जोङो न'खरनि मामा मैगं थायगंफोरखौ मा जों गावनो माखासे न'आवनो मोननाय हासारफोरखौ होनानै जायोमोन। नङा होमबा खिन्तु दा मा मा नुयो जों न'आव मावनायबाबो जों बाजाराव मोननाय रासायनेक हा हासारफोरखौहाय होनानै जों मावनायखौ नुयो दा बेफोरनि खेथ्र'आव माने सब बेजाल जोब्बा होमबाबो माने होनजायो आरो।
औ औ औ। औ औ जेनेब्ला ओ जोंनि आगोलोहाय जोङो जेनेबा आबै आबौमोना ओ जोंनिया बिदिनो सोलिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना। ओ दानिया जों बिदिया एसे खमखौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो जेनेबा आथिखालावलाय बयबो ओ सोलोंथाय लानो सोलोंबाय ओ एबा बेबायदिनो ओ फरायसालिफोराव थांनानै फरायनो सोलोंबाय आरो बेबायदिनो ओ बेनिखायनो जेनेबा आगोलनि आरो आथिखालाव ओ जोबोद गुबुन गुबुन फारागथिफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेबायदिना आग गोलहाय जोंनि ओ जेनेबा बर' सुबुंफोरा जामबा जामबि जानानै एबा ओ रुवाथि बा बिदिनो दाहोना थानानै औ खामानि मावनानै ओ सोलिबोगासिनोमोन बत जों दानिया मा नुनो मोन्नायखि ओ जेनेबा जों गावबा गाव साख्रि मावनो हमबाय आरो बेबायदिनो जेनेबा बिजनेस लायनाव थां नो हमबाय आरो बेबायदिनो ओं आबाद आबाद मावनानै ओ गावनो गाव गावनि आदारखौ बुथुमना लानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। बेबायदिनो न'नि न'नि आबाद मावनायल' नङा ओ जेनेबा रां फालांगि खालामनो थाखाय रुजागोन न'आवनो। जेनेबा नांगौखिनिखौ लाखिनानै ओ नाङैखिनिखौ जोङो ओ फाननानै एबा फालांगि खालामना जोङो बे रांजों न'खरखौ सुफुंनो हायो बेबायदिनो बेफोरल' नङा गोबां जेनेबा आबादफोर दंबायो। बेफोर आबादफोरखौबो मावनानै बर' सुबुंफोरा ओ सोलिबोगासिनो बेबायदिनो जोंनिया गावबागाव ओ मैगौं बो आंखाल गैया मिथिंगानिफ्रायनो जोबोरै जोंनिया गोबां गोथां मैगं मोनो। आरो बेबायदिनो ओ जोंनिया ओ मा होनो बेखौ गावबागावनो आबाद मावनानै ओ मैगं बानायनानै लानो हायो।
उम उम।
बेबायदिनो ओ जोंनिया आबै आबौमोनाथ' आगोलनिफ्रायनो ना खांख्राय हमनाय जेनेबा जेखाय खबाय लानानै एबा सेन लानानै ना खांख्राय हमनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो जोंहा दैमा हाखर बिलोफोराव ना हमनानै ओ ना लाबोनानै ओ न'आव संना जानाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना। बेबायदिनो नोंथाङा बुंनो हाग गोन नामा नोंथांमोननिखै बर' सुबुंफोरा माबायदिहाय गावनि न'खरखौ एबा माबायदिाय हाय ओ सोलिगासिनो एबा सुफुंगासिनो नांगौ बायदियै। नोंथाङा एसे फोरमायना होदो औ।
सिगां समनिखौथ' आं एसे सिगाङावहाय बुंखाबायमोन ओ खिन तु दा आथिखालाव माने जोङो सोलोंथायनि हारा जेनेबा बांबोनाय लोगो लोगो जों गोबां सोलायनायखौ नुबोनो मोनबाय। जेरै जोङो बुं बुंनांगोन ओरै माने खम समावनो जों बांसिन खामानि मावनो हानाय। जों बे बे बुस्थुखौहाय नागिरबाय बा सोलोंबाय। जेरै बायदि जोङो दुब्लि बारिफ्राव गोदोनि सम समावहाय जेनेबा नांगोलजों हालौवोमोन। आरो नांगोलजों हालौवोबा। माने मोसौ नांगोलजों हालेवोबा जों जि बुस्थु सानै सानथाम नांगौ बे बुस्थुखौहाय जों आथि आथिखालनि मुगायाव मा खालामबाय सोलोंथाइया। बांबोनाय लोगो लोगो सोलोंथाइखौ लाबोनाय लोगो लोगो। जोङो मा खालामबाय मेसिनारि आगजु जेनेबा ट्रेक्टर फोरजों सानसेयैनो जोङो। बे खामानिखौहाय फोजोबनानै लानो हाबाय। बेबायदिनो मैगं थाइगंनि बेलायावबो बुंजाबाय जेनेबा जोङो जे बुस्थुखौ हाय। बुरजा हायाव गायबा मोनो बेखौहाय एसेल'। जायगायावनो जों बे बुरजा जायगानिजों समान दिहुनबाय। माने। बेयो जोंनि जेनेबा सुबुं सानखो। बांबोनाय बेखौबो जों होननांगोन।
औ।
सिगां समाव एसे खम मोनब्लाबो दा बिनि अनजिमाया बांबाय नालाय। जोंनो बुरजा बुस्थुखौ बिजनेस जिरादफोरखौहाय नांसिगौ।
औ।
बेखौहाय जों साननांगौ जाबाय नालाय। आरो सोलोंथाइआबो जों सिगां समावहाय बांद्राय इसेबां माने गोनांथि होआमोन। नाथाय आथिखालाव। आथिखालाव मा बेखौ गोनांथि होबाय।
औ औ।
फिथाइ मोननाय लोगो लोगो जों माने। जि बुस्थुखौहाय मावोब्ला। जों बांसिन मुलाम्फा मोनो बेखौ नागिरनो रोंग्रा जाबाय नालाय।
औ औ। नोंगौ।
माबा सावोन फैदों नोंनिफ्राय।
सावन जेबो जेबो थाङाखै दस' होनबा नोंथां। जोंनालाय समाबो जायाखै नङा जाबाय नंगौना।
औ औ।
जोंनिया जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो जों लाहिथ'नोसै नामा।
औ दे दे। सावना आंनिफ्रायसो फैदों आंलाय। सो